नोंथां नोंथां खोनादोंं
नोंथाङा माबायदि दंङ
दङ नोंथां थिगैनो दंङ
औ नोंथांनियाव आंङो मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा फिननायफोरखौ होनो हागोन ना
औ औ हागोन
ओ दानि आथिखालनि सोलोंथाइनि बागै आं नोंथांनियाव एसे फोरमायनो सानदों बा नोंथांनियाव सोंनो सानदों जोंनि बे ओ आथिखालनि मुगायाव सोलों थाय लायो लायोब्ला माबादि लानांगौ नोंथांङा एसे फोरमायना होदो
औ सोलोंथाइ सोलोंथाइआथ आथिखालाव गोनांथार नंङा होमबा
औ नोंगौ
औ सोलोंथाइ नंङाब्लाथ आथिखाल जेबो खामानिखौनो मावनो हाया जेरैहाय ओ बेफार फालांगियानो जा साख्रियानो जा बायदि बायदि फालांगि मावनायानो जा जेरावबो जोंनो ओ सोलोंथाइखौ नांगौ जायो नंङा होमबा नोंथां औ गोनांथार औ उम थिग बेखौनो नोजोर होना आं बेखौनो बुंनो सानोदि सोलोंथाइयानो जोंनि जिउनि गोनांथार फुंखा होननानै आं सानो
औ नंगौ
दा जेरै सोलों थारखौ लायोब्ला जों मोनथि खोथा बाथ्राफोरखौ जों मोनथिना मोनो माखासे बाथ्रा खोथा सोलोंथ थाइनि गेजेरजों एबा सोलोंथाइनि जोहैनो जों मोनथिना मोनो नंङा होमबा। थिग बे बादिनो सोलों सोलोंथाइनि गे गेजेरजोंनो सासे सासे जेबो रोङि हालाय जाम्बा सुबुंङाबो सोलोंथाइ लानानै एबा फरिनानै गोबां खामानि रोङो एब बा सासे गोख्रों सुबुं जाहैनो हायो।
औ औ औ ओ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथिबाव। ओ समाजाव सोलोंथाइ गैयाब्ला मा जागोन नोंथांङा बुंनो हागो गोनना?
औ औ हागोन। ओ हागोन हागोन समाजाव सोलोंथाइ गैयाब्ला ओरैबादि जाहैगोन जाय समाजाव जेबो जौगानाय लाब होनो हानाय नङा।
औ नंगौ।
समाजाव जेबो जेबो माने खामानि मावनो हानाय नङा मान सनमानबो मोननाय नङा सोलोंथाइ गैयाब्ला गामिनि हालोदा गाज्रि सिन जालांगोन गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगोन औ जेरै जेरावबो उदायै जेबो रोङि लाइमोन सेंग्रा सि सिख्लाफोराबो जेबो रोङि जालांगोन जौ जुवाजों जौ जुवाजों गोदौफबना थाग्रा जालांगोन सोलोंथाइ गैयाब्ला थिक बिदिनो बायदि बायदि आरो
औ नंगौ ओ सोलों खुथानिफ्राय जों माबादियै जौगानांगौ बेखौ नोंथांङा फोरमायदो माबायदि बे जेनेबा उन्दैनिफ्राय ओमफ्राय माबायदि सोलों थाय लानांगौ नोंथांङा फोरमायदो
सोलोंथा थाइ हिसाबैथ' जों सोलोंथाइ होनोब्ला जों जोनोमनिफ्राय जों सोलों थाइनि गुरु हिसाबै बिमा बिफाखौ मोनो नङा होमबा फार्स्ट औ सिगांग्रो जोंनि गुरुआनो जादों नि बिमा बिफा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बेनि उनाव जोङो थांनानै गुदि सोलोंथाइ ज' लाहैयो फोरोंगिरिनिफ्राय
औ औ नं
औ औ फोरोंगिरि फोरनिफ्राय जों मोननो मोननो हायो सोलोंथाइखौ औ दा बे सोलोंथाइ लानायाव जोङो फोरोंगिरिफोरनि खोथा मानिनानै सोलिनांगौ जायो गेदेरफोरनि गेदेर सुबुंनि खोथा मानिनानै सोलिलांनांगौ जायो आरो मान होनांगौ जायो गेदेरफोरखौ मान होनां रोंनांगोन आरो उन्दैफोरखौबो अननो रोंनांगोन बेनो जिउनि मोनसे सोलोंथाइ नङा होमबा? सोलोंथया सोलों थाइया जेरैहाय जों फरायसालियाव थांनानैबो जों सोलोंथाइ लाहैनो हायो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय
औ औ
जेरै सोलोंथाइनि था सोलोंथाइ लानानैनो जों सासे गोग्गो सुबुं जानो हायोथ' बेनिखायनो सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ
जों लाथारनांगौ औ ओ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथिबाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? ओ जेरै उन्दै गथ'फोरखौ गाज्रि सोलों थाय लानाय नुयोब्ला नोंथाङा मा बुंनो‌ सानो
औ औ उन्दै फरायसाफोरखौ जों
औ
गाज्रि सोलोंथाइ लानाय नुयोब्ला जों जों गेदेर गेदेरफोरा बेखौ ओ होननांगोन होबथानांगौ आरो गाज्रि खामानि मावनाय नुयो ब्ला जों बेखौ बेखौ मावनां आ बेखौ मोजांखौ माव होननानै बुंनो रोंनांगोन थिग बेबादिनो बादा होनांगोन गाज्रि लामा खि थांनाय नुदोंब्ला बेखौ जों मावनाङा बेख खौ खिनाङा होननानै जों फोरमायनांगोन
औ नंगौ औ नंगौ। ओ नोंथांनिसिम मोनसे सों थिबा ओ सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुंखौ नोंथाङा मा सनमान होनो सानो फोरमायनो हागोन ना?
थारैनो औ हागोन थारैनो सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुंखौथ' जों गोबां मान होनो हायो। बेखौ जों जेरैहाय जों मान सनमानजोंनो बिथांखौ सासे सोलो-सोलोंथाइ गोनां मानसि जाहैबाय ना नालाइ बिथांखौ जों जेब्लाबो मान होनांगोन। मानो होनब्ला बिथाङानो जोंनि जोंनि इयुननि सासे गोख्रों सुबुं जाहैबाय औ गोख्रों सुबुं जाहैबाय नालाय बेनिखायनो बिथांखौ नांगौ बायद दि जोङो मान होना गोनांथि होननानै आंनिफ्राय सानो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिम आरो मोनसे सोंथिबाव ओ आथिखालावथ' जोबोद जौगासा जोबबाय नङा होमबा?
औ औ जौगाबाय
जोंनि सोलोंथाइनि सायाव सोरखारा माबायदि ओ खाबु होदों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ औ औ थारैनो। सोरखाराथ' खौ जोंनो गोबां नांगौ बिबांनि खाबु होदों जेरैहाय सोलोंथाइ लानायाव जोंनो जा फरायसालियाव मुं थिसन्नो गोनांथि जायो जेराव बेवहाय जोंनो सोरां सोरखारा नांगौबायदि जोंनो मदद होबोगासिनो दं जेरैहाय मुं थिसननायाव रां लायाबाला बालासिनो जोंनो ओ मुं थिसनहोदों नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
सोलोंथाइ लानायाव जोंनो फरायसालियाव जोंनो सोरखारा ओरैबायदि मदद होदों जेरै ड्रेस होदों। गाननाय जोमनाय आरो जानाय लों नाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय साइक केलबो होदों सोरखारा नङा होमबा औ औ औ आरो गोजौ आरो गो जौ जौखोन्दो लाखिनानै जाय जौ माब पास जालांदों आनजादाव उन्थ्रिसारनो हादों उन्थ्रिसारनो हादों बे फरायसाफोरनो सोरखारा गारि बो होनाय खौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां औ औ थिग बेबादिनो गोबां मदद खालामदों सोरखारा सोलोंथाइखौ ला सोलोंथाइनि सायाव लानानै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
बेनो आरो दा आंनिफ्राय नोंथांनिसि सिम मोनसे सोंथि नों
औ हागोन नोंथां।
औ दा आंनि सोंथि या बेनो नोंथां गोलोम बोथोरनि बागै नोंथाङा ए एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना आंनो?
औ। गोलोम बोथोरा जाबाय मोनसे एसे दुंहाव थासारि होननानै बुंनो हायो आरो ना। ओ गोलोम बोथोराव अखाबो हायो।
हायो हायो।
बे गोलोम बोथोर होनना बुङोबा दैज्लांबो जानाय बायदि जायो। जेरै जों गोलोम बोथोराव माइ गायो। आबाद मावो।
मावो औ।
गोलोमनि थासारिया एसे गोब्राब होनांगौ बायदि जायो मानो बा सुबुंफोरा गरमजों थानो हाया जायो आरो गोलोम बोथोराव आबाद मावो नालाय।
औ
ओ गायनाय फुनाय बोथोर जायो।
औ औ औ। हेलौ नोंथां। खोनादों औ खोनादों मोन। मोनसे सोंथिबाव नोंथां आंनिफ्राय, औ खोना
औ गोलोम बोथोराव बिफां लाइफांनिफ्राय जों माबादि मदद मोननो हायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ गोलोम बोथोराव गरमजों जों थ' न' सिङाव हाबफननानै थानो हाया नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जों गरमजों थानो हाया जायोब्ला दंफां सिंफोराव जिरायनानै थायोब्ला गोसोखौ एसे बा देहाखौ एसे गोजोननाय मोनो। बे दंफांनि सायाव जिरायोब्ला ओ गुसु गोजोन मोनो आरो। आरो दं फांनिफ्राय जों जोबोद
औ औ औ औ, अक्सिजेन गेस औ, नंगौ नंगौ। थारैनो
नोंथांनि सोंथिफोरखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ थारैनो आंबो मोनबाय
ओं नोंथाङा मोजाङैनो सोंनायनि फिननायखौ होनो हादों। आरो नोंथांखौ इयुनाव आरोबाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खालामबाय गोजोन्थों।